हेलौ
अ खोनादों ना खोनादों
हेल'
हेल' हेल'
हेल'
खोनायाखै
बोरै जाखो खोना खोनाया जाखो नोंथाङा
खोनादों खोनादों
माथो नोंथांनिखौ लासै लासै खोना फैदों
खोनाहैबाय एबार
मोजां खोनायाखै नोंथांनिखौ
हेल'
मोजां खोनायाखै लासै लासै खोनादों नोंथांनिखौ गोदोदों
हेल'
हेल'
खोनाबाय एबार एबारलाय
दे होनदो
खोनाबायना
औ
औ होनबा जों दा दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै रायज्लायसै जेनेबा गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा दैज्लां बोथोराव मा मा खालाम खालामनानै थायो बिनि सोमोन्दै
औ जायो नोंथां जायो
औ दा दैज्लां बोथोर होनबाथ' जों बयबो मिथिखागौ नङा होमबा
औ औ
दैज्लां बोथोराव मानि जोंनि बर' गामियाव बर' सुबुंफोरा माने बिदिनो आरो आबादजों लोगोसे जेनेबा ओ दाथ' दैज्लां हिसाबै बायदिसिना जेनेबा ना बेफोरबायदि हमनानै थांनानै थायो आरो गामि ओनसोलाव
औ
दा आबादनि बिथिङाव नायोबा जेनेबा जों ओ दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगं थाइगंनि अनगायैबो जेनेबा जों गाहाय आबाद हिसाबै जों माइखौ नो जेनेबा मिथिनो हायो बर' गामिफोराव
औ नोंथां औ
दा बे बर' गामियाव जेनेबा माइ आबाद मावो हिसाबै न'खर न'खरजों मोसौ थानायखौ नुनो मोनो। दा जोंनि जेनाखि बर' गामि बेवहाय मानि मोसौ बे मोसौखौ फिसिनायनि अनगायैबो माने जेनेबा जों बेखौ हेफाजाब लानो थाखाय जेनेबा आबाद मावनायाव हालेवनो थाखाय बाहायनायखौ जों बर' गामिफोराव नुनो मोनो। बर'फोरा आबाद गाहाय हारि हिसाबै जेनेबा दैज्लां बोथोराव जेनेबा खोथिया फोनो थाखाय हालेवजेननायनिफ्राय लानानै जोबजासिम माने मोसौनि सायावनो सोनारनानै जों जेनेबा बर' गामि फोराव बिदिनो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां खोनादोंना नों
ओं खोनादों नोंथां खोनादों
नोंथांमोननि जायगायाव बिदिनो दैज्लां बोथोरावहाय माइ गायोना गायाबा जिब जुनारा मा मा जिब जुनार दं एसे खिन्थादो
गायो नोंथां जोंनि जायगायाव माइ गाइयो दैज्लां बोथोराव बिदिनो जिब जुनाराबो बिदिनो मोसौ मैसो बिदिनो न'आव फिसिनाय बोरमा दाउ हांसो बिदिनो दङ आरो नोंथां
औ औ
दैज्लां बोथोराव बिदिनो माइखौ गायनो थाखाय माइज्लि माइज्लिखौ बिदिनो फुख्रि एबा दैज्लां बोथोरथ' मेरला दै जायो आरो नालाय अखा हनानै बिदिनो फुख्रि जेनेबा हाखरावहाय सोमनानै बिदिनो सानसे साननै दोननानै खोथिया हालेव ट्रेक्टर एबा मो सौजों हालेवनानै बिदिनो खोथियाखौ फोनाय जायो नोंथां
औ
बिदिनो खोथियाखौ खोथिया रज'खांनायनि उनाव बिदिनो जौब्ला बेखौ सोरबाबा खासिया गायो बिदिनो सोरबाबा दडाइरेक्ट गायो बिदिनो नोंथां
औ औ
बिदि नोंथांमोननि जायगायाव मा मा माइ गायो दैज्लां बोथोराव
ओरैनोथ' जोंनि गामियावहाय दैज्लां बोथोराव बिदिनो रनजित माइब्रा आमफाय बावा बेफोरखौनो गायनाय जायो आरो नों थां आं माने बांसिन गायो हिसाबै रनजितखौनो नुनो मोनो जोंनि गामियावहाय
औ
ओरैनो दैज्लां बोथोराव नोंथांमोननि जायगायाव बिदिनो नोंथांमोननि बे गामिनि जेनाखि मानसिफोर बिथांमोना मानि ना बिदि हमनो थाखाय बायदिसिना आइजें आइला बाहायोना बाहाया जेनेबा दैज्लां बोथोराव
बाहायो दैज्लां बोथोराव बिदिनो ना हमनो थाखाय बिदिनो औवानि सेन जेखाइ बिदिनो मुसारिनिजों औवाजों खाजनाय हेङाजाल फासि बिदिनो बाजाराव बायनाय फासि आरो बिदिनो आखाइजों बानायनाय जे फोरबो जेरै बिदिनो ना सारग्रा खेवालि जे बिदिनो बाहायो
औ औ
बिदिनो सोरबा सोरबा सोरबा ना गथ'फोर जेनेबा बिदिनो दाथ' गेदेर उनदै बयबो ना बोनो दैज्लां बोथोराव बिदिनो बाथा होयो बिदिनोसै आरो ना हमनाया दैज्लां बोथोराव
औ औ दा ओरैनो फानो फानोबो नामा नोंथां नाफोरखौ?
औ सोरबा सोरबा फानो बिदिनो गुरनानै गुरनानैबो फानो बिदिनो बाथा होनानै फासि होनानै सोरबाबा जानोसै एफा बुरजा मोनबा फाननोसै आरो नोंथां
औ औ जोंनिथिंबो बिदिनो नोंथां जेनेबा दाथ' दैज्लां बोथोर ना माइ गायनायनि अनगायै बो मानि जोंनि गामि ओनसोलाव बिदिनो आरो ना हमनो थाखाय बायदि मैया गावनो आखाइजों बाथायनाय आइजें जेनेबा सेन खखा जेखाइ बेफोरखौ मानि बर' गामिफोराव गाव गावनो नखर नखर जों नुनो मोनो आरो जेनेबा ना हमनो बाहायनाय आइजेंफोरखौहाय नोंथां दा बिदिनो बेफोरखौ मानि न'आव जानो लाबोनायनि अनगायैबो जेनेबा रांखान्थि जेनेबा मुलाम्फा नि थाखाय फाननायखौबो जों नुनो मोनो
उम
ओरैनोथ' दाथ' दुइज्लां बोथोर माइनि अनगायै नोंथांमोननि जेनाखि गामि बेवहाय ओरैनो मा मा मैगं थाइगंफोर बा फिथाइ सामथायफोर मोनो दा दैज्लां बोथोराव नों
दैज्लां बोथोरावथ' बांद्राय मैगं थाइगं मोननाय जाया बिदिनो खुमब्रा मोनो आरो खुमब्रा आरो
औ
खुमब्रा फोरला जिंखा बिलायो आरो दैज्लां बोथोराव गायो नाथाय जोंनि न'आव बिदिनो खुमब्रा दङ
औ औ
बेफोरल' आरो
औ ओरैनो बिदिनो नोंथांमोननि गामियाव जेनेबा दैज्लां बोथोराव मोननाय फिथाइ हिसाबै थाइजौ खान्थालफोरखौ गामिनि मानसि
औ फिथाइ औ मोनो फिथाइ सामथाइ
औ
बिदिनो खान्थाल थाइजौ मोनो दाथ' औ बिदिनो न' खाथिफोराव खान्थाल गोथां थाइसे हानायजों बिदिनो न'खर न' खाथियावथ' बिदिनो खाथि खाथि खाला न'खर थालायलायो आरोना गामियावथ' बर' गामियावथ'।
औ
फिफां लाइफां सा फिफां लाइफांनि सायावहाय जिरायनानै ज' बानलु संख्रि लालायलायनानै जायो आरो नोंथां। नोंसिनि जायगायावबो जायो नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंनि जायगायावबो बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बादि जेनेबा थाइसे एबा थाइनै खान्थाल फिथाइ हाननानै जेनेबा न'खरसेनि मानसिया बेखौ जानो लेंहरोबा खाथि खालानि जायनाखि मानसिफोर बिस सोरो माने ज' इन्टारेसै साइख्लुमावहाय जेनेबा जानाय जायो आरो।
औ औ।
दाथ' गरम बोथोर नङा होमबा नोंथां? औ दामाने गरमाव माने खान्थाल फिथाइखौ गरम जायो होनबाबो माने जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ।
बिदिनो ज' गथ' गथाय उन्दै उनला गेदेरफोर सायायाव जेरायनानै मोजां गाज्रि मिनिलायनानै बिदि खान्थाल फिथाइ एबा थाइजौ बेफोरखौ माने ज'यै जानायखौ जोंनि गामि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो।
औ।
दा ओरैनो नोंथांमोननि जेनाखि जायगा बेवहाय दैज्लां बोथोराव ओरैनो मा मा ना मोननाय जायो नोंथां एसे फोरमाय
बिदिनो जोंनि दोल जा जायगायावथ' दैज्लां बोथोराव बिदिनो बिदिनो दाथ' ना ना थावना ओंखारो आरो ना बिदिनो दुब्लि बारियाव अखा हानायजों बिदिनो ना गोरलै गोरलै बिदिनो बालाबाथि मावां बायदिसिना फिथिख्रि नास्राय बिदिनो थुरि बायदि रोखोमनि ना मोनो आरो बिदिनो गामि ओनसोलावथ' बिदिनोसै नाफ्रा।
औ औ।
नो जेखाइजों हबा बिदिनो गोरलै गोरलाम बिदिनो लागाय मोन्देर बालाबाथि बेंसि बायदिसिना ना मोनो आरो।
औ औ। बेफोर नाफोरखौ जोंना मा होनो दहाय बुंनाय बायदि फाननायनि अनगायैबो न'आव ओंख्रि जायो नङा होनबा नोंथां।
औ
दा बेफोर नाफोरखौहाय जेनेबा जों बे दैज्लां बोथोराव मा माजों जायो मानि बर' गामिनि मानसिफ्रा एसे खिथालाय नों
अ बर' गामिनि ओनसोलाव थ जोंना बांसिन मैथाजों जानायखौ नुनो मोनो आरो ना गोरलैखौ मैथाजों। मैथा बांगाल बिदिनो ब बर'आवथ' मैथा बांगाल होननाय दं मोनसे मैथा गुबै औ ओमफाय बिदिनो बिदिनो फोरला खुमब्रा बिदिजों जायो आरो नोंथां।
औ बे जाहैबाय दैज्लाङाव मोननाय मैगंफोर नङा होनबा नों
औ नंगौ नोंथां।
लावबो बिदिनो माने फोरला खुमब्रा थाइबें बेफोरखौ मोनो आरो मैथा भिन्दि बे फोरखौहाय नोंथां मैगं थाइगंनि बेलायावहाय। दा जेनेबा बेफोर नाफोरखौ जोंनि जायगायावबो बिदिनो मैथा गोखै बा बबबा मोनसे मा होनो बेखौ मैथा नोंथाङा बुंनाय बायदि मैथा बांगाल
औ
बेफोरजों जानानै जेनेबा जों जेनाखि दैज्लां बोथोर बेवहाय नाफोरखौ बेफोरजों जायो आरो दा ओ सोरबा नखरनि मानसिया माइ गायहैयोब्ला नखरनि सोरबा थालाङोबा नखराव बेफोरबायदि नाजों मैथाजों संनानै दोननानै जेनेबा माइ गायनानै थोलो मेंफैयोबा गोबां ओंखाम खहाबनायखौ जों नुनो मोनो आरो मैथा ना बेफोरबायदि ओंख्रिजोंहाय औ दा ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव माइ गायजेनबाय नामा नोंथां
जोंनि जायगायाव बिदिनो खासिया गायजेनबाय आरो नोंथां खासिया जायखौ बिदिनो माइज्लि सानसे साननै दोननानै बिदिनो खोथिया फोनानै बिदिनो गोजौ गोजौ जौखांनानै उनावहाय गायफिननानै आरो बिनिखौनो गायनानै फुफिननानै आर गायफिननाय बेखौ गायग्रोबाय आरो नोंथां खासिया जायखौ बुङो खासिया
औ औ जोबोद मोजां अब्ला नोंथांमोननि जायगायाव बांसिन खासियाखौनो गायनाय नुनो मोनो नामा नोंथां
औ नोंथां बेखौनो बांसिन नुनो मोनो आरो
औ होमबाथ' जोबोद मोजां नोंथां जोंनिथिंबो बिदिनो मानि गामि लायै गामि बिदिनो गायो आरो जेनेबा जोंनि गामियावहाय बांसिन खासियाखौ गायनायखौ नुनो मोना जेनेबा गायथायो आरो जेनेबा खोथियाखौ फोबाय फोनानै फुनानै डाइरेक गायबाय
औ
औ दा ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव दासिमबो मोसौजों हालेवनाय नुयो नामा नोंथां
औ बिदिनो फिनसे फिननै टेक्टरजों हालेवग्रोयो आरो नोंथां ओमफ्राय बिनिफ्राय हाखौ फोमोननो थाखाय बिदिनो मोसौजों हालौफिनो आरो गायनाय समाव माने हाब्रुआ मोजां जाथों जेनेबा दोलो दोलो गायनो मोजां जाथों माइया बिनि थाखाय मोसौजों हालौवनाय जायो नांगालजों जेन'बा टेक्टरजों बिदिनो हाग्राखौ जेन'बा दुब्लि बारियावथ' हाग्रा गोजौ गोजौ थायोना बेफोरखौ फोसाब टेक्ट'रजोंहाय फिनसे फिननै हालौ ग्रोनानै उनाव गायनाय समावहाय गायनांगौ समावहाय माइखौ बिदिनो नांगालजों मोसौजों हालौवो आरो
औ औ अब्ला नोंथां जोबोद मोजां जोंना दा फैयै फैयै टाइमा नै माथो जोबबाय
औ दे नोंथां होमबा बिदिनो अब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां दे